नोंथां
औ नोंथाङा दा दसे सम आंनो होनो हागोन ना हेल' औ
औ नोंथां।
ओ जों दा नोंथांजोंहाय माखासे दावबायनाय एबा हान्था मेलानि सोमोन्दै सावरायनो सानदों आरो ना औ दावबायनाया दा औ हान्था मेला होनना बुङोब्ला जेरै दावबायनाय होनना बुङोब्ला जों मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम थांनाय फैनाय बेखौनो दा जोंहा दावबायनाया गोबां रो रोखोमनि थायो जेरै जों दाबसे जायगानि गुबुर दाबसेखौ जायगाखौहाय नायनो थाखाय बै जायगानि माखासे नुथायफोरखौ नायनो थाखाय जों थाङो। नङा होमबा बे बेबो मोनसे जोंहा दावबायनाय आरो जोंहा माखासे स्कुल एबा फरायसालिनिफ्रायबो जोङो माखासे थाङो दावबायनो नङा होमबा बेखौ फरायसालिनिफ्राय सोलोंथाइ मोनसे दावबायनाय आरो सोलोंथायाव जोंहा माखासे दावबायनायाबो जायगा दावबायनायाबो गोनांथि जायो नङा होमबा बै जायगानि ओ सोमोन्दै माखासे बायखोन्दा नेरसोनफोर बेफोरनि सोमोन्दै जोंहा मिथिनाया गोनां जायो सोलोंथायावबो बेफोरखौ नायहैनाय बेबोथ' जोंहा दावबायनाय जायो होमबा दा दा जोङो बेबायदिनो दावबायनाय होननानै बुङोब्ला जोङो जोङो दावबायनो थाखाय जोङो मोनसे जायगायाव थाङोब्ला सिगाङावनो जोङो मा जोङो माजों थांनो नङा होमबा ट्रेनजों थांनो ना एर'प्लेनजों थांनो ना बासजों थाङो बेखौ जोङो सिगाङावनो जायगाखौ नायनानै गावबा गाव थि खालामनानै लाखायो नङा होमबा जुदि जों ट्रेनजों थांनोब्लाबो जेखि जाया मानो जोङो मा सिगाङावनो जों गोजान जायगायाव थाङोब्ला गिबि टिकेट दाननानै लाग्रो थांनांगौ नङा होमबा जोङो टिकेटखौ दाननानै ला लाखायोब्लासो जोङो बांसिन जेसेबां गोबाव हायो इसेबां सोरबा सोरबाथ' दान मोनसे सिगां बेबायदि गोजानथाराव थाङोब्ला ट्रेनफोरजों थाङोबा टिकेटखौ दान्नानै लाखायो बुक खालामनाय नङा होमबा आरो जोंङो बेबायदि बुक खालामनानै लायोब्लासो जोंयो सिटखौ मोननो हागोन जुदि जोङो बेबायदि टिकेट दाननानै लाग्रोआलासिनो जुदि जों डाइरेक्ट दाननानै थाङो अब्ला जोंथ' बेयावहाय जायगा मोननाय नङा जोङो गसंनानैब्लाबो थांनो गोनां जागोन जिरायनो थाखाय जों जायगाखौनो मोननाय नङा आरो। बेबायदि खस्थ' मोननो गोनां जागोन बेखायनो जों बे दावबायनायनि सिगां जोंहा मा सिगां टिकेटखौ दाननानै लाग्रोखानांगोन जों मा जायगायाव थांगोन बेखौ गाव थि खालामनानै जोङो टिकेटखौ दानानानै लाखायो दा जोङो जायगा दावबायनायनि गेजेरजों गोबां सोलोंनो हायो जेरै बै मोनसे जायगानि माखासे नुथायफोर बे जायगायाव बे जायगानि सुबुंफोरा माबोरै जिउ खाङो माबोरै थायो। आरो बे जायगायाव मा मा मोननो हायो बेफोरखौ जोंहा मोनथिनो हायो नङा होमबा। बेनिखायनो जोंहा जायगा दावबायनाया गोनांथार आरो आरो जोङो बेबायदि जायगा दावगायोब्ला बै जायगानि जोंनि सुबुंफोरनि जोंहाय माखासे रायज्लायनो रायज्लायनाय बै सुबुंफोरनि माखासे गाननाय जोमनाय बेबायदि आसार खान्थि बेफोरखौ जोङो मिथिनो हायो आरो। अब्ला जोंहा बेफोराव माखासे जोंनाव गोबां ओ बाहेरा गियानफोरखौ जोङो मोननो हाबाय जाय जायगा दावबायनायनि गेजेरजों। आरो जोंहा गोजोननायबो मोनो जोङो बे माखासे मोजां सिनारि नुथायाइफोरखौ नुयोब्ला जोंनि गोसोआबो रंजाखाङो नङा होमब्ला। बेनिखायनो जों माखासे समावहाय जोंनि देहायारि मेलेमारि गासैबो बिथिंखौ जोङो गोग्गो लाखिनोब्ला जोंहा मा दावबायनायाबो गोनां आरो मोनसे दा सोलोंथायाइारि दावबायनाय होननानै बुंङोब्लाबो जोंहा बेयाव फरायसालिफोर फरायसालिनि गासैबो सुबुंफोरानो बहाय थाङो आरो ज' ज'यैहाय बेहाय माखासे बांसिन फरायसालिनि दावबायनाया मा जायो होनना बुङोब्ला गोदो गोदायनि माखासे बायखोन्दा नेरसोनफोर बेफोरखौ जोङो नायनो थाखाय थाङो नङा होमबा गोदोनि सुबुंफोरनि माखासे नेरसोन जेरै मन्दिरफोर बेफोरबायाददिखौहाय जोङो नायनो थाङोना बेफोर आरो दा बेफोरनि सोमोन्दै जोंहा आरो बेयाव थांनानै जोङो ओरैनो नायनाय नङा बेनि सोमोन्दै जोङो माखासे लिरनाय नङा नङा हमबा फोरमान बिलाइ लिरनाय बेफोरबायदि बिदिबो जोंहा लिरनो गोनां जायो दा बेजों लोगोसे जोंहा बेहाय मा मा नुबोखो मा मा सोलोंनो हाखो बेबायदि माखासे लिरनो रोंनायाबो जोंनियाव फैयो आरो दा जोङो जायगाखौ नायनानैल' थानानै गोसोआवल' लानायबो नङा जोङो लिरनानै गुबुननि गावबो फोरमायनोबो हायो नङा होमबा बेवहाय मा मा नुबोदोंमोन। जोङो बेयावहाय थानानै मा माबायदि मोनखो आरो बिनि जायगाफोरा माबायदि बेफोरखौ जोङो ओ लिरनानैबो जोङो फोरमायनो हायो आरो दा जोंहा जायगा दावबायनाया मोनसे जोब जोबोद जोंनि थाखाय गोनांथार आरो आरो सिगां समावथ' जोङो बेबायदि गोजान गोजान जायगासिम दावबायनो हायामोन मानो होनबा गारि मथर गैयामोन। बेबायदि आथिखालावसो जोंहा गोबां सुबुंफोरा बेबायदि स्कुल कलेजाव फरायनाय फरायसाफोराबो बा न'खरनि सोरबा सुबुफोराबो गरम बोथोर समावहाय जोङो बन्द' समावहाय जोङो बेरायहैयो आरो ना मानो होनबा जोंहा साख्रि बाख्रि बेबायदि मावनानै जोंहा बेस्थ'था जायोना दा बेबायदि गोलोम बोथोर समावहायनो बेबायदि जायगा दावबायनायखौ दावबायनानै लाखायो आरो दा गोदोनि सम समावहाय सुबुंफोरा फोर बेबायदि जायगाफोरखौ नायहैनो हायामोन आरो मानो होनबा जोंहा गारि मथरानो गैामोन माजों थांगौमोन आरो इसेबां मानि बे गोदोनि सुबुंफोरा बेबायदि जायगा दावबायनायखौ गोनांथिबो सानामोन आरो जे दावबायनानै जोङो माखासे सोलोंथाइ एबा गियानखौ मोननो हायो। बिनि फारसे जोंहा सानखांनाया गैयामोन आरो दा जोंहा दावबायनो थाखाय जोंनि सिगाङाव गारि मथर मथरखौ नांखाथारगोन गारि मथर थानानै जोंहा आरोबाव मा नांगोन लोगोसे जोङो दावबायनो थाखाय जोंहा दावबायनायाव मा नांगौ टिकेट नांगौ नङा हबा बेबायदि आरो दा जोंङो बै माखासे जायगायाव दावबायनानैबो जोंनि बे जायगायाव माबाफोर डेभलप जाबावनांगौ दं नामा जोंनि हारिया बा जोंनि हादरा माबा मोनसे उन जानानै दं नामा बबेयाव बा बेखौ जोङो आरो बेखौबो नायबिजिरनो हायो बे बेखौहाय जोङो साननानै जोंनि माखासे आसार खान्थिफोरखौबो जोङो एसे साबसिन खालामसिननोबो हायो आरो बेबायदि दा जोङो जायगा दावबायनाय होननानै बुङोब्ला जों जानला मोनला जायगायाव थांलाबायनाय बेबायदि नङा आरो माखासे जोंनि जोंखौ थुलुंगा होथाव ना जोंनि गियान होथाव ना हानाय बेफोरबायदि जायगायावसो जों दावबायनो नांगोन आरो जों जानला मोनला ओरैनो थांलाबायनानै बेवहाय जोङो जेबो बेनि फारसे दावबायनानै जोङो माखासे जेबो गियान आरजिनो हायाब्ला अब्ला जोंहा बे दावबायनानै जोंहा मा जेबो मुलाम्फा जानाय नङा आरो ओखायनो जोंहा मा दावबायोब्लाबो मोनसे जोंनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जायगाफ्राव जों दावबायनाया गोनांथार दा आङो नोंथांखौ बेखिनिखौनो बुंबाय दा नोंथाङाबो माबाफोर बुंनो सानदों
औ नोंथां थारैनो नोंथाङा फोरमायनाय बायदिनो जोङो दावबायनाय होननानै बुङोबा मोनसे जायगानिफ्राय मोनसे जायगासिम थांनाय नङा होमबा जोङो बे गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो सोलिबोदों गोदो गोदाय जोङो अन्थाइ मुगायाव जोङो नुबोनो मोनदों जे मोनसे जायगानिफ्राय मोनसे जायगासिम जोङो आदा नायगिरथिंनानै दावबायनाय नङा होमबा बै समाव बिसोरो माखासे न' लुनानै आरो गामि बा रायजो जानाय बेफोरबायदि गैयामोन जे जा बिसोरो जे जायगायाव थादों बे जायगायाव जुदि मैहुर खालामनो बा आदारनि गोनांथि बेयो मैहुर खालामनायनि जे राहा बेफोरो खमायलाङोबा बा मैहुर खालामनो थाखाय जिब जुनार मोनाबाना बिसोरो बै समाव जिब जुनार जायोमोन नालाय बेबायदिनो जोंहा माखासे मोनसे जायगानिफ्राय मोनसे जायगासिम बिदिनो आबाद बा आदार नागेरथिंनानै थाङोमोन आरो बिनिफ्राय जोङो माखासे समाव एसे एसे आबाद मावनो रोंनाय बेनिफ्राय रायजो जाबोनाय बिनिफ्राय न' लुनानै थानो रोंनाय बेबायदि जाबोदों बेनि उननिफ्राय एसे दावबायनायनि जोंहा जे माबाफोरा दावबायनायनि नेम बा दावबायनाय राहाफोरा एसे सोलायबोदों आरो जेरैहाय जोङो बेबायदिनो गोदो गोदाय जेबो गैयामोन नालाय गारि मथर बे समाव आथिंजोंनो जेरावखि थांनांगौ बि आथिंजोंनो थांनाय जायोमोन हा हाथाइ बाजार थाङोबाबो बेबायदिनो आथिंजोंनो थांनानै फैनांगौ जायोमोन बेनि उननिफ्राय माखासे साखा दिहुनजेननो रोंनायनिफ्राय गराय गारि मोसौ गारि बेफोरबायदि दिहुननानै ओ माखासे बेबायदिनो मोनसे जायगानिफ्राय मोनसे जायगासिम मोसौ गारि बा गराइ गारिनि गेजेरजों थांनाय बा मुवा बेसाद रोगानायनि बेलायावबो मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगासिम बेबायदिनो गराय गारि मोसौ गारि बेफोरजों रोगाथाय राहा खालामनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन बै समाव जोंहा हान्था मेला राहायाबो मोजांथार नङामोन बेनि उनाव माखासे समाव गारि मथर दिहुनलांबाय बेनिफ्राय हान्थामेला राहा लामायाबो जोंहा मोजां जालांबाय जेरै पाकानि लामा जालांबाय अन्थाइ खोनाय लामा जालांबाय आरो बेबायदिनो गारि मथरनि बिबो मोजां जालांबाय बेनि गेजेरजों जोङो खम समनि गेजेरावनो गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम थांनो हानाय बेबायदि राहाया जालांबाय बेबायदिनो आरो जोङो लोमजा साजा जायोब्लाबो डक्टरफोरनाव थांनो थाखाय जोङो गोरलै राहा मोननांबाय आरो बेबायदिनो
माखासे जायगाफोराव थांनोबो जोंहा गोरलैसिन जालांबाय आरो बेजों लोगोस से जोङो हान्था मेला राहा होनना बुङोबा गुबुन गुबुन हान्था मेला राहानि सायाव जोङो जौगानायखौ जोङो दा नुनो मोनो जेरैहाय ओ ट्रेनजों थांनाय ना ट्रेन लामा बा अख्रां दिङाजोंबो जोङो मा जेरै हेलिकप्टार आरो बेबायदिनो एर'प्लेन बेफोरबायदिनि जोहै जोङो दावबायनो हायो। आरो बेबायदिनो जोङो गारि मथरखौथ' बुंनांला आथिखालाव गोबां रोखोमनि गारि मथर जोंहा नुनो मोनो। दा बै समाव माखासे जोङो दावबायनाया गुबुन गुबुन रोखोमनि जों नुनो मोनो। जेरैहाय फरायसालिनि दावबायनाय आरो मोनसे न'खरनि दावबायनाय आरो मोनसे हान्जा दानानै दावबायनाय बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोनो। जेरै जोङो न'खरनि दावबायनाय होननानै बुङोबा न'खरनि गोजायै मोनसे जायगानियाव जोङो नायगिदिंनो थांनाय आरो बेबायदिनो हानजा जानानै दावबायनाय होननानै बुङोब्ला गुबुन गुबुन सुबुंफोरा ज' जानानै बा लोगो नांनानै मोनसे जायगा बेरायनो बा मोनसे नुयै बा मिन्थियै जायगायाव बा खोनानाय जायखौ नुनो मोनाखै बा थांफेराखै बै जायगायाव थांनाय नङा होमबा नोंथां? आरो फरायसालिनि दावबायनाय होननानै बुङोबा जोङो फराफारि आयदायाव थिखांनानै होजानाय जे बै मोनसे बायखोन्दा नेरसोन बा माखासे जोङो गोदान जायगा नायनो बा मोनसे आबहावानि सोमोन्दै ओ सम बिजिरनो थाखाय थांनाय बेफोरखौ जोङो मख'नो हायो। फरायसालिनि दावबायनाय होन्नानै बुङोब्ला बेयाव सा फ्रोम फरायसाफोरानो थांनाय जायो आरो बै जायगायाव बे बै जायगानि माखासे थासारि बै जायगानि मोनसे हारिमु राव बै जायगानि माखासे सोलिनाय खान्थि बै जायगानि माखासे थासारि बा बै जायगानि मोनसे आबहावा बेफोरखौ नायबिजिरनो थाखाय थांनाय जायो। बेयाव जोंहा फरायसालि हिसाबै मोनसे ओ लिथसुं लेरसुंथाइ लिरनाय ना लिदथुम बिलाइयाव लिरनानै जोंहा जे फोरोंगिरिफोरनो दि गथायनाय बेफोरबायदि हाबाफारि लानाय जायो आरो बेजों लोगोसे बै जाय गायाव माखासे ओ एक्टिभिटिसफोर लाहैनाय जायो जेरै ओ मोसानाय मेथाइ खननाय बेफोरबायदि लाहैनो हायो जोङो। आरो बेबायदिनो दावबायनायजों लोगोसे लावखार ओंखाम जानाय बे हाबाफारिखौबो लाफानो हायो। बेबायदिनो जोङो ओ बे जायगायाव दावबायनायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय बै जायगानि मोनसे थासारिखौ नायबिजिरनाय। बै जायगानि जानाय थानाय हुदा राव हारिमु बेखौ नायबिजिरनाय आरो बै जायगानि ओ गाव गावनि जायगायाव गैयै माबाफोर जों सोलोंनां सोलोंनो गोनां बै जायगायाव दं नामा बे फोरखौ नायबिजिरनाय आरो माखासे जोङो बिजाबावल' मोननाय गियानजों जोङो थांना थानो हाया। नङा होमबा नोंथां? बेबायदिनो जोङो बिजाबनि अनगायै ओ गुबुन बायजोआव माबायदि जोङो थासारिजों गोरोबना थानांगौ बेफोरखौ सोलोंनो थाखाय बो जोङो फरायसालिनि दावबायनाय बेखौ लानाय जायो आरो बेबायदिनो जोङो माखासे सोलायनो गोनां बा गाव गावनि जायगायाव माखासे मोजां थासारि सोरजिथावथाव गुबुननिफ्राय सोलोंनानै लाबोथावथाव बेफोरबायदि दं नामा बेनि सायावबो जोङो दावबायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो दावबायनायनि जोहै जोंनि गोसोआ मोनसे सोराङाव फैयो आरो माखासे जे बिजाबनि माखासे ओ सावगारिफोरना बायखोन्दा नेरसोन मुसुखाफोर सावगारिफोर बैफोरखौ जोङो बिजाबाव सावगारि महरै नुनो मोनो दा बै जायगाफोराव थांथारोबा मोगथां महर जाव नुयोबा सुबुंनि गोसोआव मोनसे थार बेरखांथिया ओंखारो नङा होमबा नोंथां बेबायदिनो जोंनि दावबायनाया खोब गोनांथार आयदा बेबायदिनो जोङो बेखौ नोजोर बोनानै आथिखालाव फरा फारि आयदायावबो थिखांनाय जादों नोंथां नोंथांजों सावरायनानै जोबोद मोजां मोनदों नोंथां आरो बे समाव जोंनि सावरायनाय समाबो जाबाय नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथा बे समाव नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायफोर बावबाय नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथां
औ